अ
औ नोंथां नोंथां नोंथांनि औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं?
औ नोंथां आं ओरैनो दं ओरैनो।
अ नोंथाङा ओरैनोबो दं। होमबा आं नोंथांनि सेराव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां औ औ हागोन नोंथां सावराय जागोन।
बे आयदायानो जाबाय जोंनि रंजालि रंजानाय फोरबो एबा बैसागु। बे बैसागु खौ जों माबोरै फालियो? बेनि बागै आं नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनानै सानदों।
औ नोंथां औ।
जेरै जों मिथिखागौदि बैसागो होनोब्ला जोंना बे बैसागोआ रंजानाय नि मोनसे गोदोर माबा आरोना आरो लोगोसेनो बे बैसागोआ जोंनि आसामनि गोदान बोसोर होननानै जों जोङो मिथिगौ बे बैसागुआव ओ जोंना गिबियाव जोङो फालियो मोसौ बैसागो। बे बेनि उनाव जोंना दं मानसिनि बैसागो आरो बेनि उनाव दोङो जोंना
नंगौ नोंथां नंगौ।
दङ जेरै सैमा, दाउ, अमा, बोरमा आरिफोरनि दङ आरो ना। आरो आं नोंथांनि सेराव दा जोंनि सैमा सैमा बैसागोखौ माबोसो फालियो बेनि बागै फोरमायनानै होनो सानदो जेरै सैमा बैसागोखौ मा बायसाखौ जों माबासे फालियोबा जोङो सैथो दाननि जोबथा जोबथा सान बे सानखालि जोंना सैमा बैसागोखौ औ औ मोसौ बैसागोखौ माबाग्रोनाय जायो आरो ना। बे मोसौ बैसागुखौ जों मोरै फलियो होनोबा जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागुआव जा गोनांथि जानाय फिथाइ सामथाइ एबा बिफां लाइफां आरिफोरखौ जोङो सानसे सिगां बुथुम ग्रोना दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बे जेब्ला सैथो दाननि जोबथा सान बे खालि बे एबा मोसौ जा ओ थुखैगोन बे बि बे खालि जोङो फुङावनो सिखारनानै गिबियावनो दुगैयै लोबै एबा गोथार जानानै जोङो ओ जा फिथाइ सामथाय जेरै फान्थाव पानेलाव एबा खान्जल बिरि हालदै गोथां आरिफोरखौ जोङो गिबियावनो मोनसे दाबोर एबा दालाफोराव जोङो गिबियावनो हाग ग्रोनानै लायो बेनि उनाव जोङो बे हानानै लानाय जा फिथाइ सामथाय बेफोरखौ जोंङो मोनसे औवानि दुरुं आरुंआव जोंङो सु नानै माला बानायनाय जायो। आरोना बे मालायाव जोङो होफा देरो आरोबाव जेरै जोंनि मोखोना बिफां बेनिफ्राय थाराय आरो दिग्लि गिथि बिलाइ लोगोसेनो जेब्ला बेफोरखौ खामानिया जाखांजोबो अब्ला जोङो जा जोंनि जा मोसौ बे मोसौफोरखौ जोङो गलिनिफ्राय बाहेरसिम होनानै लाङो होना लांनाय माबाजों माने बेखौ थाराय आरो मोखना बिलाइजों जोङो बुज्रां बुज्रां बे मोसौफोरखौ जों होनानै लांङो होना लांखां खांनायनि उनाव जोङो बे मोसौखौ थुखैनायनि थाखाय हासा खाथिनिनो हाख खर हाला एबा दंग' एबा जेरै दंग' बिलोफोर नङाब्ला जेरै दैमा दै सारि जोङो बे मोसौफोरखौ थुखैनो लाङो बे थुखैनायाव जोंङो खालामग्रोयो जा बे मोसौनियाव जोङो फोथा फोनग्रोयो बे फोथाखौ जों मानिफ्राय मोनो होनोबा जेरै जोङो खान्थानि जा जा गोस हांगार बेफोरखौ जोङो गिबियावनो एरख'ग्रोयो एरख'खांनायनि उनाव जोङो बे हांगारफोराव जोङो थाव फोनो बे थाव फोननानै बेखौ गलायो गलायखांनाय उनाव जोङो जा बे हांगारनि जा थाव फोननाय बेखौ जोङो मोसौनाव फोननो थाखाय जोंनो नांगौ जेरै इन्दि इन्दि बिफांनि इन्दि बिफांनि थारा बे थाराफोरखौ जोङो गिबियावनो समानै मोनथाम हास'यो बे मोनथामखौ जों गिबियावनो समानै हास'यो हास'नानै बेखौ जोङो खानानै लायो मोनथामखौ खौबो ज'मानो जोङो बे जा जों खा फोनना बानायनानै लानाय ओ फोथा बानायनो फोन्नो थाखाय जों जा बानायनानै बेयाव जोङो होनानै बे जोंनो बे हिन्दनि सार जोंनो जों मोसौफोरनाव फोथाफोरखौ फोननाय जायो बे फोनखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ मोजाङै थुखैनाय जायो थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ जा फिथाइ सामथाय जेरै फान्थाव पानिलाव आरिफोरखौ जोङो मोसौनाव सारनानै होयो। सारखांनायनि उनाव जों मोनसे जा खुगा मेथाइ दङ जोंना जेरै जि लावजा फान्थाव जा जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारायबायथा बायदि बायदि बेनि उनाव जोङो जा थाराय बेजोंबो जों मोसौखौ खेबसेबाव बु-बुबावो। बिनि उनाव जोङो जा मोसौनि जा गोजाम दोनदाल गलियाव जा दोनदालखानाय बे खानायखौ जोङो हाब्रु एबा जायखिजाया जायगायाव एरसोनानै दोनो एरसोनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ दुब्लि बोथोराव मोजाङै गांसो जानो हेगारहर हेगारहरो एबा हैनानै दोनो बेनि उनाव जेब्ला बेलासि सम जायो जों मोसौफोरखौ लायनानै बै जा गुलियाव जोङो बोसोर गोदान हिसाबै जों मोसौफोरनोबो गोदान दोनदाल जों जों मोसौ फोरखौ खानाय जायो बेनि उनाव जोंङो नैथि साना जाहैबाय बैसागो बे बैसागो मानसिनि बैसागो बे मानसिनि बैसागो जोङो बैसाग दाननि सेथि सानखालि फालिनाय जायो बेनि उनाव बे बैसाग सेथि सानखालि फालिनायानो जा जेरै जोङो गिबियावनो दुगैयै लोबै गासै गासैबो मोजाङै दुगैयै लोबै गोथार जानानै जों गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनिसिम आलारि बाथि सावनानै जोङो मोजाङै बोर बोर लायो एबा जोङो जोंनि बे गोदान जा बोसोर बे गोजान फोरा जाहाथे मोजाङै मोजां थांनायनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनसे आर'ज खालामो आरो जाहाथे बिसोर खौ जे गोदान बोसोराव जाहाथे जों जेबो खैफा आबाद दुखु दाहायाव जेबो जाहाथे गोग्लैया बेनि थाखाय जोङो बे आफा बोराइबा थुनसे आर'ज खालामो आरो लोगोसेनो ओ बेनि उनाव जोङो गामिनि न' एबा न'खरनि गिदिर गोलावफोरखौ जोङो एबा बिमा बिफा जेरै आबै आबौ जोङो मान होनानै खुुलुमो खु लुमखांनायनि उनाव जोङो जा गामिनि थानसालि बे थानसालियाव जोङो थांनानै ओ ओ दौरि आरिफोरखौ जोङो मोजाङै मानो होना खुलुमबावो
बां थानग
नोंथाङा बैसागोनि बागै आरो माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा
दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंनि बै ओनसोलजोंंबो बेफोरबायादि गोदोनिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ जोङो बेफोरबायदि फालिबाय थायोमोन आरो नोंथां गोदो जोङो खोनानो मोन्दों बैसागुखौ जोङो से से दानसिमहालागै फालिनाय खौ जोङो खोनाबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव
औ
जोङो स्नि दिनल' फालिनायखौ जों नुयो आरो नोंथां दा जोङो सैथो बिथाङा जेरै बुंलांदों जोङो सैथो सैथो सैथो दाननि लास खालि जोङो लास ज जोबनायाव जोङो बै मोसौ मोसौ बैसागोखौ जोङो फालिनाय जाया आरो नोंथां दा जों मोसौ बैसागुखौ माबोरै फालियो होनब्ला जोङो बैनि जोङो सानसे सिगांनो जोङो मोसौ बैसागोन मोस थुखैनायाव जोंनो गोनां जानाय लाव फान्थाव बायदिसिना बायदिसिना बेफोरखौ जोङो लाग्रोनांगोन जेरै म बिलाइ थाराय बायदिसिनाखौ जोङो बेनि सानसो सिगां लाग्रोनांगोन मानो होनोब्ला जोङो जोंनाव टपि न
लांदां
बेफोरखौ जोङो मोननो मोननो थाङा हामोब्ला माब्लाबा माब्लाबा जोंनो नांगौ जायोना नोंथां बेनिखायनो जोङो बेनि सानसे सिगांनो लाग्रोनांगौ जायो आरो नोंथां बेनि जोङो ओ सानखालि मोखौ सानखालि जोङो फुङावनो उथिनानै बेफोर मालाफोरखौ जोङो सुना लायो आरो नोंथां जोङो सुखांनानै जोङो मोखौ मोखौ खौथ' जोङो गलिनिफ्राय दिहुननानै बै मोहौखौ जोङो मोजाङै दैमा दैसा नङाब्ला जों हाखर बिलो बायदिसिनायाव लांनानै जोङो थुखैयो आरो नोंथां थुखैखांनानै जों बै मोसौफोरखौ जोङो
औ
हांगार जोङो सारायनि हांगार बायदिसिनाखौ जोङो फथा फोनो आरो नोंथां फोरोंखांनानै जोङो बै बै लाव फान थाव बायदिसिनाखौ जोङो सारना होयो आरो सारखांनानै जोङो बैयाव मोनसे सारनायाव जोङो मोन मोनसे गोदोनिफ्रायनो जोंना खुगा जेरै बुंनाय थायो लाव जा फान्थाव जा ओ मोसौ मो बोसोर बोसोर देरबाय था बेफोरबायदि खुगा सल'खौ जोङो बुंनायखौ नुयो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ थारायजों जोङो बुनानै जोङो लांदां जायगा नङाब्ला दुब्लि फोथारफोराव जोङो हेगारना होयो आरो नोंथां जेब्ला जोङो मोखौ खौ न'सिम लाबोनो गोनां जायो मोनाबिलि समाव अब्ला जोङो बै गोदान बिसोरनि फागाखौ जोङो बाथौआव जोङो बावनानै बेनि उनाव बेफोरखौ जोङो गोदान दिरुं जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंना मोसौ बैसागो जोबनायनि उनाव जोंना बेनि से सानखालि जोंना मानसि नि बैसागो आरो नोंथां माननि बैसागो होनब्लाथ' जोङो मानसि मानसि माहारि जोङो जेरै हौवानो जा हिजावआनो जा बेफोरबायदि मानसि जि गाननाय जोमनाय बिसोरो गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया दा- बोनाय दख'ना गामसा बायदिसिनाखौ जोङो मानसि बैसागो खालि गानो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेरै गेदेरा उन्दैखौ बोर होयो। आरो बायदिसिना जोङो बेफोर बायदि न'खर नखर थांनानै जों गेदेरफोरनि जोङो बोरलायो आरो नोंथां। दा बिनि बै सानखालिबो जोंना गोजान गोजान सोहोरफ्राव थानाय गामिनि मानसिफोरा जोंना बैसागुआव गोदान सानखालि जोंना आलासि जानो फैयो आरो नोंथां आलासि जानो फैयोब्ला जोंना बायदिसिना जों जाग्रा दोरोङारि अनला बायदिसिना जोङो नारजि बायदि बायदि जानायखौ जों नुयो आरो नोंथां। बायदिसिना जों लोंग्रा जोंनि जौ बिदै बायदिसिनाखौबो जोङो बैसानखालि लोङो आरो नोंथां। बेनि जोङो नैथि दानखालि जोंनाथ' ओ रंजानाय रंजानाय बैसानखालि खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिसिना लानानै जोंङो गामि गामि जोङो मोसायो रंजायो आरो नोंथां। सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा गथ' गथाय बोराय बुरै बायदिसिना ज' लोगो नांनानै जोङो मोसायो आरो नोंथां गामिनि नख न'खर न'खर हाबनानै जोङो जि इसे हरो बेखौनो जोङो लानानै जोङो बै बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो सानथाम सानब्रैसो जोङो मोसायो आरो नोंथां। जानायनि उनाव जोंङो बै स्नि सानखालि जोङो जोबनाय जोबनायाव जोङो ओम जोंगाबो जि इसे मोनदों माइरं माइरं फैसा बेफोरखौ जोङो जयै बोथिसे ओंखाम जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
बिदिनो जोंनि बैसागुआ जोङो बै ओ ओनसोल जोंनि बे ओनसोलाव बेफोर बायदिनो जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
नि अनगायैबोथ' जोंना बैसागोनि बैसागो माहा माहायावनो जोंना हाबा फुत्लिबो जायो आरो नोंथां। हाबफुत्लि जायोब्लाथ' जों आबै आबौफोरखौ जोङो माने फुजा होयो आरो नोंथां। औ नोंथां जोंना टाइमाबो थौबायमोन नोंथां।
औ औ दे।
गोजोनथों नोंथां।